ग्रोथां एस नोंथां बुं
अ हेल' नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों।
अ खबर सबर मोजां ना?
खबराथ' मोजां मोजाङा नोंथां।
अ बे नोंथां आं नाव फन हरनायनि जा आन्दोआव बा मा होनो ओ औ
दै सावरायजागोन नोंथां जाग हागोन खोनासना लादो नोंथाङा होनबा बिदिब्ला थां औ औ जागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायथ' जों मेरला गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन मुलि मोननो हायो जोंनि मिथिंगायावनो माखासे मुलिफोर दङ जेरै जोङो हमनानै लानो हायो जोंनि गोदोनि गोदो गोदायनि सुबुंफोरा आजै आजौमोनहा जे जोंनि दानि मुगानि रासायनक मुगाजों एबा बिगियाननि मुगाजों फानानै दिहुन दिहुननाय गैयामोन बै समाव जेनेबा माखासे जोङो मुलि बेमार आजारफ्राव मुलि बाहायनाय बेफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननो हायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंङ हमनानै लानो हायो गोदोनि सम
सानबावदों जोंदि जोङो दा खाथि खाला नुनो मोनो नुनो मोनो माखासे हा मुलि जेरै जोङो हमनो हागोन जोङो
लोमजानायाव एबा गगा मोननायाव एबा गुजुनायाव एबा माबा मोनसे जानायाव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिखौ जों बायनो हायो नोंखौ जों मिथिखायो जेनेबा जोङो दानि मुगायाव जे जेरै मुलि बानायानानै बेबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जो खिन्थु बेखौ जों जों माबायदि माबायदि बानायदों होननानै बुङोब्ला जोङो बेयाव माखासे रासायनारि ए एबा मोनसे जोङो उददग गायसननानै जों बिनिफ्राय माखासे मुलि एबा माबा मोनसे मुलिनि थाखाय बेरामनि थाखाय मुलि दिहुननाय बेखौ जोङो मोनजादों एबा जागासिनो दं जों दा जे दानि मुगायाव आरो आङो गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि मुगाया जाहैबाय बेफोरबायदि मुलिखौ बांद्राय बाहायनाय नुनो मोनामोन आरोना नोंथां माने बै समाव बै बेबायदि मुलि होनाय जे बुस्थुआ जोंनि गेजेराव फैयाखैमोन बारा नुनो मोनाखैमोन जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ जोङो बाहायबोनायखौ मोननो थाङामोन एबा मोननो गोब्राबमोन आरो गोदोनि समावथ' जों मिथिखायो थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि राहाया जेंनोन आरो बेजों लोगोसेनो बुंनो हाबावो आङो फैसा थाखानिबो एसे जोंनि गेजेर राव आंखालमोन जायनि जाउनाव जोङो बेफोरबायदि मुलिखौ थायसे थाइनै फैसाजोंबो जोङो बायनानै जानो हायामोन बैबायदि समाव जोंनि गोदोनि आबै आबौमोनहा जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे रां माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिफोर बेखौ बाहायबोदोंमोन जेरै जोङो हमनानै लानो हागोन जोङो ओ मानिमुनि खिफि बेन्दों नोरसिं बिदिनो थुलुसि बिदिनो उम जोगोलावरि माबा मोनसे बेफोरबायदिनो जोङो मैगं थाइगं आरो बेबायदिनो माखासे आखाइ बायनायाव आथिं बायनायाव लोमजानायाव एबा खिनाय बेराम जानायाव उदै सानायाव बेफोरबायदिनो माखासे बेराम गोबां दं आरोना नोंथां बेफोरखौ जोङो मिथिंगानि मोननाय माखासे ओ बिफां लाइफां बैफोरनि गेजेरजों बानायनाय बा देनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ जों फाहामलांनो हायोमोन आङो बुंनो सानगदों गिबियावनो जेनेबा गगा मोननाय गगा मोननायखौ जोङो मा खालामो जोङो बेरेमोदै होनानै खुरियावा बैनो थुलुसि होननाय बे थुलुसिखौ जोङो फुदुंनानै लोङोब्ला माने जोंनि गगा मोनैया गनथंआव थाबथानायाबो बेयो मा होनो खारनानै फैयो आरोना आरो ओम गारामायाबो स्रां जानानै फैयो बेजों लोगोसेनो जों ओ दङबावो जोङो बेखौ ओम मानिमुनिखौ मानिमुनिनि मोनसे दंबावो मानिमुनिया जाहैबाय जोंनि उदैनि बेराम एबा माबा मोनसे ओ उदैयाव जेनेबा इनफेकसन जानाय होननानै बुङो जों बैफोरनिफ्राय रैखाथि होनायाव बेयो मदद खालामदोंमोन आरो ओ माखासे जोंनि थैनि खारसारनाय बेखौ गोख्रोङै एबा राहा मोजां राहायै जोंखौ जोंनि थैखौ खारहोथोंमोन खारजारहोदोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो दङ जेनेबा निम निम बिफां निम बिफांखौथ' जोङो गोबां रोखोमै बायनो हायो जेनेबा जोङो मानिबा मोनसे जोंनाव दा जोङो सुगार बेराम जानायखौ जों गोबाङा नुनो मोनो बै सुगार बेराम जानायाव जों बेखौ जानो मोनो आरो हाथायाव थै गनाय जायोब्ला बेखौ जोङो मा होनदों हाथाइ मानजोबा बे थैया गगायो आरो बेजों लोगोसेनो हाथायाबो साफा जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो नि बेराम माखासे मानलु मानला बैफोरो खारनायखौ जों नुनो मोनो दै दै गुदुंजों फुदुंनानै एबा मा खालामनानै बेखौ जोङो रुनानै जोङो फुदुङोबा जोंनि बिगुरनि बेरामा मा होनो खारनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओम जोङो माखासे जानाय साजानायावबो निमखौ बाहायनाय जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे दङ बै थुलुसिखौ थुलुसिखौ जेनेबा जों ओनदै ओ जोङो ओनदै ओनदै दङना बैसोर बैफोरबायायदिनि बिगुर माने गुरै जायो जायनि जउाव माखासे एमान ओ मानलुनाय एबा एमफै एन दा अरनायख एसे एसे फिसायावनो सिथर' जानो मोनो हायोना जायना बैबायदि समाव मा होनदों गाइखेरजों थुखैनाय जायो नङाबा दै गुदुंजोंबो रुनानै मानो थुलिखौ जोङो थुखैनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बिदिनो गोब गोबां रोखोमनि दं आरो ना माखासेखौथ' बारा मोनथिनाया जायासै जानाया खिन्थु आथिं आखाइ बायनायाव माखासे मुलिफोर दङ जों हाग्रानिफ्राय माखासे मोननो नुनो जों माखासे सिनायला आरोना बेयो लासै लासैनो जोंनि गेजेराव गोमालांनो हमबाय जोंनि आबै आबैमोनहा गोदो बाहायबोदोंमोन मा उम लाइफांखौ एबा मा मैगंखौ जायोबा जोंनि माखासे बेरामफोरा खारगोन एबा लोमजानाया खारगोन जोंनि उदै सानायफ्रा खारगोन बैफोरखौ माने बिसोरो मोनथिखायोन आरोना जायनि जाहोनाव बिसोर मुलिखौ मिथिंगानिफ्राय मोनाय जों मोननायखौनो बिसोरो जायोमोन आरो आं बुंनो थांबावदों जे सफारि बिलाइ होनो बेै सफारि बिलाइयाबो खिलुनाय जानाय एबा उदै हजम जायै एबा उदैयाव गेस' जानाय बेफोर गेजेरजों मा होनो खारनायखौ जों मोनथिनो हायो आरोना बैफोरबायदि जोंनि आबै आबौमोनहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओम बिफां लाइफांखौ बाहायबोनो हमदोंमोन नोंथाङा दानिया आंनि सिगाङाव दानि गोदान मुगानि मुलि बाहायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथाङा नों मोजाङै फोरायनोबाय जे ओ जोंनि खाथि खालायाव मोननायबा जोंनि मिथि बाव मोननाय मुलिफोरखौ माबायदि रोखोमै बाहायोबा बेफोरो म' म' मुलिनि थाखाय मा मा बिफां लाइफांखौ बाहायनांगौ नोंथाङा आंनो बेखौ मोजाङैनो फोरमायबाय दा आङो ओ मिथिखागौ नोंथाङा आथिखालाव बेनि गेजेरजों जोंनि ओ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बेफोरो बारायनो हमबाय आरो जोंनि सुबुंफोरनि मेलेम जिबि बेफोर मेलेमफ्रा जौगाबाय जायनि जोहै मा जायो आथिखालाव ओ सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि ओ रासायनारि मुवा दिहुनबाय जायजों जोङो जोंनि देहायाव जानाय जोंनि मोदोमाव जानाय जोंनि सोलेराव जानाय माखासे बेरामफोरखौ जोङो सोखानो हायो जेरै नों बुंदों जेनेबा गोदो ओ सुबुंफोओरा जोंनि साखाथियाव मोननाय माखासे मुलिफोरखौ बाहायनानै ओ जेन'बा जोंनि लोमजानाय साजानायखौ सोखायोमोन। थिग बे नंगौ जोंनि मिथिङायाव गोबां रोखोमनि बिदिनो मुलि मोनो जेरै नोंथाङा होनखाबाय निम, थुलुसि, हाइजें आरिफोर जेनबा मानि मुनि बेफोरो बेफोर मोनसे जोबोर मोजां मुलि। ओ नाथाय आथिखालाव मा जायो जेन'बा ओ बेफोरखौनो ओ जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बा जोंनि डक्टर डक्टरफोर नंला बिसोर जोंनि साइन्टिस्टफोरा बेफोरखौ मा खालामो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय मुलिफोरखौनो ओ बिसोरो मा माखासे रासायनारि मुवानि गेजेरजों बिसोरो मोनसे लिकुइड फर्म बा बरि रोखोमनि बेफोराव लाबोयो आरो माखासे साइन्सनि गेजेरजों दा बेयाव बिथांमोना बिदिनो बाहायो जेनेबा मुलिखौ मा मा होनानै बानायोब्ला मा मारै मारै जायो बेफोरखौ बिथांमोना माखासे आयदानि गेजेरजों फरायनानै माखासे लेखायाव लिरनायफोरखौ फरायनानै बिथांमोनहा ओ दिनै सावरायनानै दिनै साइन्टिफिकेलि माखासे ओ अस्त्रजों बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि मुलिफोरखौ दिहुनबाय ओ दा थिग बे जोंनि जेन'बा गोदोनि दिनाव मुलि बाहायनाया जेन'बा जोंनि मोदोमाव जेबो साइन्टिफिक जोंनि माबा मा होनो बिदिखौ जेन'बा उफ्रा जेबो जोंनि मोदोमाव जानाय सानाय सुनाय लाबोयामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जे गोबां रोखोमनि मुलि बायदि रोखोम ओंखारदों बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोनसे जोबोर गाज्रि आरोना जेनेबा जों नोंगौ जों जागोन जोंनि लोमजानाया हामगोन गगा मोननाय आरिनाय हाममोन थेवब्लाबो मा जायो जोङो बेखौ दसे समनि गेजेरावनो फाहामनो हायो नालाय बेयो जोंनि देहायाव उलथा माखासे खैफोदसो लाबोयो आरो मानो होनना बुङोब्ला जेन'बा जोङो बे माखासे जों मिथिंगानि गेजेरजों जानाय जोंनि देहायाव लोमजानाय गगा बेफोरखौ जोङो सोखाया लासेनो दडाइरेक्ट सोखाया लासिनो माखासे एकदमबारे मा होनो बिदिखौ लासै प्रसेस जों माने जेनेबा मा होनो बिदिखौ दडाइरेक्ट सोखायालासेनो जोङो एसे आराम जेनेबा जों सानफा एफा सानफा एफा बिदि सोखानाया मोजां आरोना मानो होननानै बुङोब्ला नों गारायखौ डाइरेक्ट सोखानो नाजायोब्ला बेयो बांसिन जानायनि बेहा आं चान्स थायो आरो दा बेबायदिनो नोंथाङाबो नोंखौ बिसोरा गगा मोननायाव जायखौ जों बाहायो थुलुसि आरो ओम बेरेमोदैखौ फुंदुंनानै लोंनाय।बे उनाव जेनेबा गारामाव साखायो नाथाय आथिखालनि मुगायाव मा खालामदों माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा गगानि थाखायनो जेनेबा जों दिनै ककसिराब बिहुनबाय। बे ककराबखौ माजों दिहुननो दासिमबो बिदिनो जेनेबा ओम थुलुसि आरो ओ ओ बेरेमोदै बे बेनि लगायनानै दिहुननाय जायो आरो। जों नुखायो ककसराबनि माबायावनो मुख्रानि माबा माबायाव मा होनो ब थुलावनो नुखायो जोङो जेनेबा ककसिराबखौ माजों सिनायनाय। जेनबा बांसिनानो नुखायो ककसिराबखौ सि आरो बेरेमोदैजों बानायनाय बेयाव मा होयो खालिबो माखासे माखासे रासायनारि मुवा सोदेरो आरो जायनि गेजेरजों बे मुलिया गोबाव जोरो बा जायनि गेजेरजों बे मुलिनि माबाया जिउआ जाहाथे गोबाव सोलिलाङो जाहाथे जों बेखौ गोबाव सम दानो हायो बेनि थाखाय।दा बेयाव ओरैबायदि ओरै माखासे स्ट्रं बा माखासे गोरा माखासे रासायनारि मा होननाय जायो जायनि गेजेरजों मा जोंनि लोरबां सुबुंफ्रा बेखौ बाहायनो हाया आरो दा थिग बेबायदिनो गोबां दाख्लि एसे एसे सिगां जेनेबा ओ ककसिराब जानायनि थाखाय माखासे उन्दै गथ'फोर जिउ गोमा हांदोंमोन मा होनना बुोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि रासनारि मुवा हाब जायनि गेजेरजों मा जादों बै सुबुं गथ'फोरारा बिसिोरनि उदैयाव बियो सहायनो हायै जायो नालाय बिसोरनि मोदोमाव माखासे मा होनो फिन जावन बा जावन फिथाइ होनानै ओ बिथांमोनहा गावसिनि जिउखौ खोमान होनोनाय जादोंमोन। दा बेबायदिनो जेनेबा जोंनि रासायारि मुवा होदेरना बानायनाय मुलिफ्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे जोंनि देहायाव उफ्रा माखासे लाबोयो ओ खैफोद लाबोयो जायनि थाखाय जोङो बांसिनावनो जोंनि लाइफां हारिनि मोननाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायानो साबसिन। माखासेया मोजाङानो जादों जेन'बा जोङो आजिखालि मा होनो केन्सारा बयनावबो बांसिन जायो बेखौ जोङो आजिखालि सोखानो हानायनि माखासे फिसा फिसा राहा ओंखारबोनो हमगासिनो दं दा हाबायानो होननो हायो ओ माखासे जेनबा जों जा गोदानावनो बेखौ खालामोबा जों हायो नाथाय गोदोनि दिनावथ' जों बेखौ हाखाराथारामोन आरोना। मा होनना बुङोब्ला जेन'बा नों बेखौ मा होननो नों हाखायानो बेनि थाखाय जेबो मुंलैयानो गैया। गोदोनि समाव जों बेखौ बोरै फाहामगोन जों बेरामखौ जोंखौ मिथिनोनो मोनामोन जेनेबा बियो बेखौ केन्सार होनो होननानै आरो आथिखालनि जुगायाव मा ओरैबायदि जाबावबाय जोङो जोंनि खर'फ्राव जोंनि मोदोम सिंफ्राव जानाय उम आघाद मोननाय बा सानाय सुनाय जानाय बेफोरखौ जोङो माखासे ओ ओ मा होनो जु बिगियाननि बुस्थ। अ आगजुजों जोङो आजिखालि बेखौ जों नाय नायनो हासै आरो जोंनि बबे खनायाव बबे रोदाया जा बबे बेगेंआ दोरोददों बा बुदों बा बायदों बेखौ जोङो माखासे एक्सरे खालामनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनसै आरो दा बेफोरो मोनसे जोबोद जौगानाय जायनि गेजेरजों जोङो दिनैनि ओ समखौ दिनै देग्लायनि देग्लाय दानि ओ बुहुमनि माखासे जौगानाय बा माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरनि गेजेरजों सोरजि जानाय बे आगजु बा मुलि बेफोरो जोंनि थांनानै थानायाव गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन खालामदों थिग बे नंगौ जेन'बा गोदोनि दिनाव जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय बा जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिफोरखौ जानानै जोंनि ओ लोमजानाय साजानायखौ सोखानाया माखासे साइड इफेक्ट गैयामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बांसिन साइड एफेक्ट जानायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि मुगायाव दहायनो होनखानाय बायदि जेनेबा बांसिनानो माखासे रासायनारि मुवा जायखौ जोंनि देहायाव सोथावना नङा बेफोरखौ बानायना बानायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो मुलिफोरखौ जोङो फार्मासि एबा दखानफ्राव फाननो थाखाय जोंनो गोबाव बिनि जिउखौ नांगौ। जाहाथे बे मुलिखौ जों गोबाव गोबावजासिम फाननो हायो बा गोबाव समसिम फाननो हायो जायनि थाखाय बेयाव माखासे राज दारि मुवा होनानै बानायनागौनि गोनांथि दा बेबायदिनो जोंनि बुहुमाव आसा खालामो जोङो बारायबावगोन बेफोरबायदि बुस्थु आगजुफोरा जेनेबा जोंनि देहाफोराव जानाय। ओ मुलि बेफोरखौ जोङो जानाय माखासे लोमजानाय साजानायफोरखौ नायग्रा माखासे आग
औ औ बुजिदों नोंथां जेनेबा गोदो। गोदोनि समाव माबायदि बाहायोमोन दा माबायदि बाहायलांखो एबा सोलायबोखो बेनि सोमोन्दै